औ नोंथां।
हेल'
अ खोनादोंना?
अ खोनादों दे।
अ नोंथाङा मा खामगायसिनो नोंथां?
अ दा ओरैनो दंथ'यो आंङो।
दोंना?
नोंथां औ नोंथांङालाय खबरफोरा माबोरै?
आंनाबो ओ थिगैनो दं दे नोंथां। ओ नों नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव ओ दासान्दि ओ न'खरफोरा माबादि ओ सोलिगासिनो जेनेबा आगोलो ओम बहुद ओ गोरिबफोर थायोमोन जायफोरा ओंखामनि रसा बायदिसिना नांनाय जायोमोन। दाबायदि ओ समाव ओ माबादि सोलिगासिनो बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ था थारैनो थ' ओम बर'फोरा बांसिनैनो गामि ओनसोलावनो संसार जायो नोङा होमबा? उम बेवहायनो जोंहा गो दोनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव संसार जानाय जेला ओ जोङो बांसिनैनो आ आबादनि सायाव सोनारनानै था जोंनि बर' न'खरफोरा माने बांद्राय जौगानाय नङा गोदो गोदाय समावथ' जोंना सोलोंथाइयाबो खममोन दासो एफा एनै बांनो हमबाय नोगोर सोहोराव एफा एनै ओ खारस्लायलांनो हमबाय बा नाथाय गोदोनि समाव जोंनिया गामि ओनसोलाव थानायनि थाखायनो आबादजों एसेबां दिहुनथाइ मोनामोन खालि जोङो एफा एनै जानो थाखायल' जोङो ओ दिहुनथाइ मोनोमोन आरो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां बिबांनि जोंनो बेसेबां नांगौ रोखोमनि ओ बेखौ बाजारफोराव लांनो हायामोन आरो जोंनि थाखाय रांखावरिनि गोबां जौगानाय होनो हायामोन जे एसे मोनो बेखौ जानाय लोंनायावनो ओम ओ उम बाहायनांगौ जायोमोन बेनि थाखायनो ओ ओ आरो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जोंनि खाथि खालायाव जेबो खामानि गैया नालाय ओ आबादनि जिखिनि जाय जायनाव आबाद मावनो हानाय हाफोर दङ बेफोरो आबादफोर मावबाय आरो बै जायनाव गैया आबाद मावनो जायगा गैया बिथांमोना आरो ओ गुबुननियाव एसे एनै बिब्दिनो आबादफोराव मावहैनानै गावनि जानाय लोंनायनि खरसाखौ दिहुननानै लायोमोन आरो बेफोरबायदिनो आबादनि खामानियावथ' सानफ्रोमबो ओ मोनबाय थाया नालाय बिब्दिनो मोनबा मावो मोनाबा मावा बेफोरबायदिनो ओ गुबुन खामानि मोना जाहैबाय बेनिखायनो उम एफ सम सम माने जोंनि बर' न'खरनि सुबुंफोरा खायसे खायसेनिया माने जानाय ओंखाम बोथिसेनि थाखायबो ओ दिहुननानै लानो हाया जायोमोन आरो खामानिफोर मोनैनि थाखाय आरो सोलोंथाइयाबो खम जाहैबाय नालाय गुबुन जेखिनि खामानियाव इसोरो नांथाबनानै थानांगौ जायो बैफोर खामानिखो बिसोरो दिहुनन्नानै लानो रोङामोन जा एसे एनै मोनदों बेजोंनो ओ जाबाय आरो मोनाखैबा बिब्दिनो रसा नांनानै थाबाय गाव गाव खामानि मावनानै लानो रोङा ओ बेफोरबायदिनो ओम गोदो गोदाय माने सुबुंफोरा रसा नांनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि रसा नांनाया खम जाबाय दानिया सोरखारनिफ्राय गोबां जेरै माइरं दालि बे फोरबायदिबो मोननाय जायो नाललाय रसा नांनायथ' नुनो मोननाय जालिया थेवब्लाबो ओम खम माने सोलिनायाव एसे गोब्राब जानाय दासिमबो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' न'खरफोराव
नंगौ नोंथां
ओ औ
ओ
नोंथाङा आरो जोंनि बर' न'खरफोरनि बागै माबा मोनथिनो लुगैबावो नामा
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव दासिमबो ओ जेनेबा जौ जुवा बा बिदिनो बायदिसिना खेला गेलेनानै ओम खुब जानाय ओ सेंग्रा फोरफोरखौ नुनो मोनो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाव ओं खेला गेलेनानै मोजा खेलायाथ' जोंना मोजांनि आरो गाज्रिनिबो दं नालाय जोंना गामि ओनसोलावथ' सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्लैसोनाय ओ गोबाङैनो गोग्लैसोनाय होनजायो बेनि थाखायनो जोंना ओम बांसि एफा एनै मानसिफोरा गोबाङैनो माने ओ बैफोरबायदि गाज्रि ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जुवा बेफोरबायदि ओ नि सा बेसाद बेफोराव बांसिन ओ माने नां गोसो होथाबनानै थायो आरो बेनिफ्राय ओम आरोबाव ओ जोंनि ओ जाय जाय गोदान जोलैफोर बिथांमोना गावसोरनि एक्सारसाइस बा गावसोरनि देहायारि ओ थासारिखौ मोजां लाखिनो थाखाय आरो खायसेफोरा बेफोरबायदिनो ओम गावसोरनि इयुन इयुननि थाखाय बेफोरबायदिनो साख्रिफोर नागिरोना बेफोरनि थाखाय खायसेफोरा बेफोरबायदि खेलाफोराव नां थाबना थायो आरो आं आंबो नोंथांनिसिम ओ बर' न'खफोरनि बागै एसे ओ सोंनो थां मिनथिनो लुबैदों नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जाहाथे ओ जोंनि बर न खरफोराव माबायदियै ओ थासारि लाबोयोब्ला ओ रांखान्थि बा न'खर जौगानायाव हेफाजाब होगोन औ
जोंनो ओ न'खर संसार जानायाव
औ
जायखिजाया बिदिनो मोजां मोजां फरायनानै बा जायखिजाया उम फरायनो हायाब्लाबो जोङो बायदिसिना ओ दोरोङारि आबादफोर मावनाबाबो जोङो न'खरफोरखौ जोङो फोसाबनो हायो बिदिनो ओ ओरैनो ओ थालाबानो जायखि जाया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आखआव जुदि खामानि लायो अब्ला जोङो निस्सय जोङो न'खर फोरखौ मोजां खालामनो हायो न'खरजों लोगोसे ओ समाजखौबो जोङो फोसाबनो हायो नोंथां
औ औ ओम बेनिफ्राय न'खर जौगानो थाखाय ओ रांखान्थिया जोबोर गोनांथार जायो नामा नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां रांखान्थिया जोबोर गोनांथार। रांखान्थि नङाब्ला जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउखौ जोङो ओ सोलिलांनो हाया नङा होमबा? ओंखायनो ओ रांखान्थिया बिराद गोनांथार।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो ओ जोंनि बर' न'खरफोरा मानि सायाव नांथाबनानै थायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलाव नोंथां बांसिन ओ बायदिसिना दोरोङारि ओ खामानिफोरावनो बांसिन नांथाबना थायो नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मावो नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलावथ' ओ बांसिनैनो आबादनि सायाव सोनारनानै थानाय न'खरफोर दङ दा ओ जोंना खाथि खालायाव बांद्राय जेबो ओ खामानि मावनो मोना नालाय बांसिनानो खालि ओ दैज्लां बोथोरबा दैज्लांनि आबाद मेसें बोथोरबा मेसेंनि आबाद बेफोरबायदिजोंनो संसार जालाङो आरो जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनैनो। औै थारैनो।
नोंथांनि ओ- ओ बादिब्ला ओ माबादि ओ जोंनि ओनसोलफोरा मा मा ओ खालामबा बांसिन जौगागोन बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओम जोंनि ओनसोलफोरा जौगानो थाखाय जोङो साफ्रोम ओ नखर ओ सुबुंफोरानो मायो ओ गाव गावनि गिबियाव गाव गावनि सोलोंथाइखौ लाग्रो मोजाङै लानांगोन आरो लोगोसे साननाय हनायखौ मोजाङै खालामना लानांगोन मानोना जोङो साननाय हनाया मोजां जायोब्लासो जों खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा ओ बेनिखायनो साफा साफा न'खरनि साफा साफा सुबुङा मोजां जायोब्लासो गंसे न'खरा मोजां जायो बेबायदिनो न'खर गंसेया मोजां जायोब्लासो गामि मोनसेया मोजां जायो गामि मोनसेया मोजां जायोब्लासो समाजा मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो ओम साफ्रोमबो सुबुङानो माने गावनि सोलोंथाइखौ लाग्रो- लाग्रोथारनांगोन सोलोंथाइ नङाबा जोङो ओ बेफोरबायदिनो बायदिसिना खामानिबाबो जोङो एसे फावसायनानै थानांगौ जायो आरो बेनिखायनो सोलोंथाइ लागोसारनांगोन सोलोंथाइ लानायनि उनाव खायसेफोरा बेफोरबायदिनो गोजौ जौगानो थाखाय साख्रि बाख्रि नागिरना लानो हागोन साख्रि बाख्रि नागिरनायनि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला फालांगिरियारि फालांगि बिथिङाव मोजाङै हान्थिनो हागोन लोगोसे आबादनि बिथिङावबो मोजाङै ओ जौगानो हागोन बायदिसिना बिसोरो आबाद नङाबाबो बेफोरबायदिनो फार्म फुख्रिया ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय, बोरमा बेफोरबायदिनि फार्मफोर खालामनानैबाबो बा बा बागान बिफां- लाइफां गायनाय बागान बा गय गायनाय आरो थालिरफोर गायनाय बैफोरबायदि बागानफोर खालामनानै माने दावगालांनो हायो आरो बेनि थाखाय जोंनो गिबियाव सोलोंथाइ नांथारगौ जायो आरो। आ बेनिखायनो आं सानो जे सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै लायोब्ला जोङो जों सुबुङा गावबा गाव जौगानायजों लोगोसे जोंनि न'खर आरो गामि ओनसोलफोरा जोंनिया ओरैनो जौगालांगोन होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां बिथांजों ओ रायज्लायनानै ओ बुहुत मोजां मोनबाय नोंथां। अब्ला समाबो जाबाय नोंथां। ओ एसेङावनो दथ' -दोनथ'नोसै। अ' नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां उम।